अ हेलौ नोंथां खुलुमबाय खोनादोंना नोंथाङा अ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहै बे आं नोंथांजों जोंनि बर'नि जे फोरबोफोर बै फोरबोफोरनि बागै फंनैसो ओरैनो सावरायनो साननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना सम होनो हागोन ना दा अ अ दे बिदिब्ला नोंथाङा जे जोंनि बेै बर'नि फोरबोफोर जेरै बैसागो मागो काति बे बैफोरनि बैफोर फो फोरबोनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां आ- जोंहा औ औ जोंनि बर' हारिमु एबा जोंनि बर' हारियाव एबा जोंनि बर' ओनसोल बर' रायजोआव जोङो गोबां रो खोमनि फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नुयो नोंथां
जेरैहाय बैसागु फोरबो मागो फोरबो काति फोरबो ओ आमथिसुवा ओ आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय बायदि बायदि रोखोमनि नङा होमबा औ औ लामा गाथेनाय नङा होमबा नोंथां औ दा बेनि गेजेरावनो आं बैसागोनि फारसे एसे सुंद'यै बुंनोसै
औ दे बुंं
बैसागोखौ जोङोआ बैसागो दाननि बैसागो दाननि जोंहा सेथि खालारनिफ्राय जोंहा बैस सागु फोरबोखौ खुंनाय जायो नङा हमबा नोंथां दा बेखौ इंराजि ओ मा होनो इखौ एफ्रिल दाननि एफ्रिल दाननि ओ जिबा जि ओ फोराव जोंहा ओ बैसागु फोरबो-फोरबोआ जायो नङा सै होमबा नोंथां दा बेखौ जोंहा बैसागु फोरबोखौ जोंनि बर' ओनसोलाव जोंहा बायदि नेमखान्थि जोंहा फालिनाय एबा खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो गाजा गोमजायै नङा होमबा उम उम जेरैहाय जोंहा बैसागुआ मोसौ बैसागु थायो मानसि बैस सागु थायो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा बैसागुखौ स्नि दिनै स्नि दिनाव लासै जोंहा गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोम मैनो जोंहा बैसागुआव से जा मोसौ बैसागुखौ जोंहा मोस सौ बैसागु खालि मोसौखौ थुखैनाय जायो थिग बेबादिनो फुङावनो आ मोसौखौ आ जोंहा ओ थाव गुबै फुननानै जोंहा बायदि रोखोमनि आ माबानानै जोंहा फु थुखैहैनाय जायो दैमा एबा दैसा बिलोफोराव थुखैखांनानै बि ओ मोसौफोरखौ ओ थाव फुनफिननाय जायो बेनि उनावहाय लाव हालदै बायदि बायदि रोखोमनि फान्थाव बायदि रोखोमनि फिथाइ साम थायजों बिथां ओ बिफोरखौ जेरैहाय दिगिलिटि फाट खाजलगुरि बायदि बायदिफोरखौ जोंहा आ बियो मोसौफोरनो सारनानै होनाय जायो थिग बेबादिनो जोंहा मोसौ सारनायाव मोनसे सल'बो रोजाबनाय जायो जायखौ जों मेथाइ होननानै बुङो जेरैहाय लाव जा फान थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि लांबाय था नङा होमबा बेबादिनो थिग बेबादिनो ओ मोसौफोरखौ थुखैखांनानै जोंहा बायदि रोखोमनि मेथाइ रोजाबखांनानै ओ खुबै खांनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ खुबैखांनानै जोंहा मोसौखौ दुब्लि आ फोथाराव आ दोनदाल होआलाबासिनो जोंहा हगार हरनायखौ जों नुनो मोनो बैसागु बोथोराव नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ उदाङै जाहैथों उदाङै गांसो जाहैथों उदाङै बेरायथिं थों नङा होमबा बैसोरनि दिन जिहेथु बैस सागु मोसौ बैसागु बिसोरनि दिन बै खालि उदां उदां औ गोसो बाय दि जाथो होननानै जोंहा बैसोरखौ हगारना हरनाय जायो दा बैसोर खौ हगारनानै हरखांनायनि उनाव जा मोनाबिलि समाव बिथ ओ बिसोरनो आं फागा गोदानखौ फुजा होनानै बा आलारि बाथि लगायनानै जोंहा बिसोरनो फागा गोदान मोसौफोरनो गानहोनाय जायो औ औ औ थिग बेबादिनो बेनि उनावहाय बै थिग बेबादिनो जोंहा मोसौ बैसागुआव बै दिनखालि थांबाय बेनि अखानायै जोंहा जा से थि बैसागो होनना बुङो जोंहा जायखौ ओ मानसि बैसागो बै सानखालि जोंहा मान सि बैसागु खालि जोंहा ओ जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंहा ओ थानसालिफोरावहाय ओ आलारि बाथि फोजोबस्रांनानै जोंहा न'खरनि बिमा एबा बिफा बिदा बिब'फोर खौ न'खरनि गेदेरफोरखौ जोंहा ओ मान बावो आरो उन्दै फोरा नङासै होनबा नोंथां औ जेरैहाय आ आर'नाफोरखौ ओ बिमा बि फानो होनानै आर'नाइ गस्ला बायदिफोर होनानै जोंहा मान बावनायखौ नुनो मोनो दा बेजों लोगोसेनो औ औ बेजों लोगोसेनो जोंहा गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनायखौ जों नुनो मोनो नङासै होनोमबा नोंथां ओ। दा जेरैहाय जोंहा ओ गामिनि गेदेर गेदेर सुबुं बोराय बुरै फोरखौ जोंहा ज' ज' लोगो नांलायनानै जोंहा ओ मान बावैनाय खौ जों नुनो मोनो खुलुमहैनायखौ जों नुनो मोनो नङासै होनबा नोंथां औ औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा खुलुमस्रां लोबस्रां जोंहा ज' ज'यैनो गामिनि नि गेदेर गेदेर ओ जोंहा थानसालिफोराव जोंहा ओ फोरबो खुंहैनायखौ जों नुनो मोनो गाजा गोमजायै। नङासै होमबा? औ थिग बेबायदिनो जोंहा बेनि उनावहाय जोंहा ओ र-बैसागु फोरबोआव बायदि रोखोमै रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो जानाय लोंनाय होन नानै बुङोब्ला जोंहा बैसागु बोथोराव बायदि रोखोमनि जामुं जानाय नुनो मोनो जेरैहाय खैजोमा बिदै नङासै होमबा नोंथां जोंनि बर' हारिमु खैजोमा बिदि जानाय नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रो खोमनि हाग्रानिफ्राय बुथुमना लाबोनाय एकस' जिस्नि थाना बेसे सेबा होनना बुङो आंबो एसे बावलायलांबाय ओ हाग्रानि बिलाइ लाथाफोरखौ जोंहा औ औ खानानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय आङो
औ
जोबनो हायाबाबो मोनफा मोननै एसे गोसोआव दङ जेरैहाय फुंखा बिलाइ ओ था-थालिर फस्लानि थालिर फस्ला ओ जेरैहाय दिंखिया बिलाइ औ बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ बैसागु बोथोराव जानाय नुनो मोनो नोंथां खोनादों ना औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा गाजा गोमजायै बोराइ बेन्थ' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय जोंहा ओ रंजा बाजायै गोसो खुसियै ज' ज' मोसानाय खौ जों नुनो मोनो रंजानाय मोसानायखौ नङा होमबा नोंथां खाम जथा थेरजा सिफुं बायदि रोखोमनि दामजुफोर लानानै जोङो रं जानाय मोसानायखौ नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आरो बैसागुनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ जोंहा फोरबोफोर दं बावो दा नोंथाङाबो आंनो एसे बैफोर फोरबोनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ औ
अ दे बिदिब्ला आङो नोंथांनो जोंनि बर' बर'नि फोरबो जे मागो फोरबो बेनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ औ औ औ
दा बे मागोखौ जोङो ओ बेखौ दाननि सेथि खालारनिफ्राय फालिनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां जे जोंनिया मागो मागोनि बै मागोआव मागोनि ओ मागोनि सेथि खालारनि सानसे सिगाङाव आरो ना नोंथां जोंनिया मोनसे माबा दोङो ओ भिलागुर साहरनाय नेम दङ नङा होमबा जोङो बै भेलागुरखौ जोङो गामिनियानो जा जे न'खरनियानो जा जेरै लोगो नांनानै माने बे बेखौ लोगो नांनानै बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै बै भेलागुरखौ बानायनोब्ला जोंनो गिबियावनो नांगौ औवा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। औवाखौ जोङो ससे ससे दानस'नानै औ ससे ससे दानस'नानै गायनानै बेखौ न' एसे खेंसालि गायनानै ओ बेयाव बे बे गाय खुन्था गायनायनि सिङाव जोङो नारा बा जिगाब बायदि फोरखौ सोनानै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ औ औ
ओ
ओमफ्राय सायाव औ बेनिफ्राय जोङो बे बे भेलागुरखौ मागो दाननि सेथि सेथि खालारनि खानसे सि सिगाङाव आरोना बै सानखालि फुङावनो फुङावनो उथिनानै दुगैस्ला दुगैनानै गोथारै ओ जोङो बे भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो
जायै जायै औ थारैनो नंगौ नंगौ नंगौ
थांबाय भेगुर औ भेलागुर सावनाय मोनसे हाबाफारि बेनिफ्राय जोंनियाव दङ मागोआवथ' जोंनिया फिथानि थाखाय जोबोद मुंदांखा नङा होमबा नोंथां। ओ जोंनिया बै मागो मागो समाव जोंनि औ आबाद मावनाय आबाद मावनाय जेरै माइ माइफोरा जोंनिया बै समाव जाहैयो नङा होमबा ओ स' जों बै माइ जेरै ओ माइब्रा माइ बे मा ब्रा माइनिफ्राय जोङो मागो दानाव फिथाइ फिथा ओ फिथा बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनिया मागो समाव जो एनथाब फिथा थावनि फिथा लावदुम फि था बेफोरबायदि फिथाखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा जोंनिया बै मागोआव मागोआव जोंनिया गोबां रोखोमनि फिथा बानायनानै बै फिथाखौ जानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंनिया मागो बै सानखालि ओ मागोनि जे एकथारिक बे खालि एक थारिकनि खानसे सिगां नङा होमबा नोंथां बे भेलागुर सावनाय दिना बे खालिनि हराव जोंनिया मागो ओ बै फिथा फिथाफोरखौ सावनायखौ जों बांसिन नुनाय जायो आरो
जायो जायो जायो औ औ औ औ
दे मागै जोङो जोंनि बे नोंथाङा बि बुंलांनाय बायदिनो जोंनियाबो मागो मागोनि एक थारिक खालि ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै गोथारै जोंनि बे न'खरनि न'खरनि जे जाय जाय गिदोरफोर दङ बिमा बिफा बिब' बिदा बिथांमोनखौ जोङो उन्दैफोरा मान होनानै खुलुमनानै बोर लानाय जायो आरो नङा होमबा बेनिफ्राय जोंनि बे गोदो बिथांमोनाबो जों। उन्दैफोरखौ मान होनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो गामिनि जाय जायबा बोराय बुरै बे जा गिदोर गोलावफोर दङ नङा
औ औ औ नंगौ।
थांनि बादिनो ओ मान होनाय जायो आरोना नोंथां। जोङो बिथांमोनखौबो आर'नाइ फालि बा जोंनि बे ओ फालि गामसा स्ला बायदि गेनजि गस्ला बायदि होननानै जोङो बिथांमोनखौबो मान होनाय। जायो आरोना बेनिफ्राय ओ जोंनि आरो। औ मागोआव आरो मोनसे दंबावो जोंनिया जानाय हाबाफारि नङा होमबा नोंथां? जोङो मागो मागो। थां मागो दमासियाव जोंनि बाय बाहागि बिथांमोनजों। लोगोसे गोबाव समनि उनाव माने जालायलाय ओ बेफोरबायदि जालाय जालायलायनायखौ नुयो आरो नङा होमबा नोंथां? जेरै आलासि जालायनायफोर नुयो आरो ज' ज'यैनो जमानो नो औ बे औ बाय बाहागि जमानो बेहाय जोंनियाथ' अमा बेदर अमा बेदर अमा बेदर था अमा बेदर बायदि आरो लोगोसेनो ओ ना बायदिसिना ओ ना बायदि बायदिसिनाफोरखौबो ओ फुख्रिफोरनिफ्राय बोखांनानै ओ आरामसे बाय बाहागि मोखां नायलाय नायलायनो। जानाय जा रंजा खुसियै जोङो जालायनायखौ नुयो आरो लोगोसेनो जोंनिया मागो दमासियाव जोंनाया दंबावो आरो ब्रैजौ फोरा औ माइब्रानि जौफोरबो संनाय जायो बेफोरखौबो। जोङो जमायैनो ओ जोंनियाथ' बर'ना जौ सेरेबबो थाखायो नालाय। ओ बेफोरखौबो ज' ज'नो लोंलाय लायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मागो मागोआवबो ओ मागोआव नख'रनि बा न'खरनि बाय बाहागि गासिबो आलासि जालायनानै खबर सबर लालायनाय जायो।
जायै जायै औ नंगौ नंगौ थारैनो।
ओम बेनिफ्राय जोङो बै मागोखौ बांसिनानो ओ खानथाम ओरै फालिनाय जायो आरो जेनेबा बै मागो समाव जेनेबा गुबुन जे खामानि खामानि दुब्लिफोरनि खामानि जिखिनि खामानि बेफोरखौ मावालासिनो जोङो बे मागो दाननि सानथामखौ जोङो न'खरनि बा न'खरनि सुबुं सुबुंफोर बा गामिनि सुबुंफोर बा जे आलासि दं। आलासिफोर बागिफोर बिथांमोनजों जों